खोनादोंना औ नोंथां,
ओ दानि इवा जोङो ओ इक'ल'जि बा सोर बिथिङाव बर'नि मा मा हाबनानै दङ बा बर'फोरनि मा मा नुजाथिदों बेफोरखौ जों सावरायनो हागोन जागोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला जो नोंथाङा ओ बर'नि इक'ल'जिनि सोमोन्दै फोरमायथिना होग्रो दे,
ओ इक'ल'जि होनोब्ला जोङो नोंथां मानोना जोंनि बुहुम बिखा मिथिंगायावहाय आबहावाजों सोमोन्दो गोनां आ सोरगिदिं आबहावायावहाय जा मुवा बेसादखौ जोङो बाहायनानै मिथिंगानो मा मा मुवा बेसादखौ होफिननाय जायो बैफोरखौ जोङो, सोर बिथिङाव खोलैनो हायो जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय ओ बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो ओ न' बां बानायनानै लायो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनियाव इक'ल'जिया ओ हा ओंखारनायखो नुनो आरो ओंखारनायखौ नुनो मोनो बिदिनो इक'ल'जि होनना बुंनाय लोगो लोगो जोङो मानसि आबहावा आरो जिब जुनारजों सोमोन्दो थानाय आरो मिथिंगायारि सोमोन्दो थानाय बायदि दि ओ मा होनो बेखौ बायदि थामोनथाोखौ जों मिथिनो मोननाय जायो मानोना जोंनि आबहावायावनो इकलजिया हाबनानै दङ आरो इकलजिजों बरफोरा मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं होननानै आं सानो बेबायदिनो इकलजि होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंङो मोनसे मिथिंगा एबा बुहुम बिखायाव जेरै जोंङो बिफां लाइफां जिब जुनार बायदि बेफोर आयदानि सिङावहाय मोनसे सावरायनांगौनि गोनां आयदा होननानै आं सानो मानोना जिउ गोनां जिब आरो जिउ गैयै जिब संसार जानायाव जोंङो गोबां जिबफोरखौ नुनो मोननाय जायो बैफोर जिबफोरा जोंनि थाखाय माखासे बिथिङावहाय माखासे बिथिङाव जोंनो नांगौ बायदियै हेफाजाब होयो आरो जोंङो जिबफोरनिफ्राय हेफाजाब लानायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावो बेबायदिनो बिफां लाइफांनि बेलायावनो होन बिफां लाइफांनि बेलायाव होनोब्ला जोंङो सुबुं मुलि बाहायनायाव जोङो इकलजि हाब थांनानै थानायखौ नुनो मोनो। मानोना सुबुं मुलि बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि जा आयुरवेदिक होननानै बुंनांगोन नोंथां। बिदिनो आयुरवेदिकनि गेजेरजों जों जोंनि मिथिंगानि। प्राय जा एसे। ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ बायदि बायदिखौ लोमजानाय साजानाय उदै सानाय बायदि आरिफ्राव जानानै गावनि बे उदै सानाय लोमजानाय बायदिखौहाय बिफां लाइफां लेवा बेन्दों हाग्रा बेन्दों बेनलानिफ्राय जोङो लोमजा गाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथांनि बायदिब्ला इकलजिखौ नोंथाङा मा होननानै सानो?
जे सुबुं माहारिया आबहावाजों सोमोन्दो थानानै आबहावानि सायाव सोनारनानै जि माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सोरजिनानै लानो हायोबा जोङो गोरोबनाय माखासे मुवा बा बेसादफोरखौ जोङो गावसिनि नांनाय खामानियाव बाहायबोगासिनो बेखौनो जों बुंनो हायो आरो बर' हारिया जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि गुबुन गुबुन हारि ट्राइबेल सुबुंफोराबो मिथिंगानि सायावनो रायजो जाबोदों बिथांमोनाबो इक'ल'जि बा मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानैनो बिथांमोनहाबो रायजो जाबोनाय हिसाबै मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां मुवा बेसाद बा मिथिंगानिनिफ्रायनो गोबां जानाय लोंनाय आरो मुलि आरो गावसोरनि संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लादों आरो दा बेनि गेजेराव बर' हारियाबो मोनसे दा जोंनि बर' हारिया मिथिंगानिफ्रायनो माखासे सिनाय मुवा मिथिंगानिनो बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बायदिफोरखौ सिनायनानै बेनिफ्रायनो मुलि दिहुननानै गावनि लोमजानाय साजानाय बायदिसिना गाराय बायदिसिना जानायफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिनिफ्रायनो जों गावबा गावनो सोखानानै लानो हानायखौ जों बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो मा मा ओंख्रि जायोब्ला मा मा बेमार आजारा हामो माबायदि ओंख्रि जायोब्ला माबायदि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोंगौथिया बर'फोरनि गेजेराव जोंनाव दङ आरो दा बेफोर मिथिंगायाव माबायदि थासारि सोमजिदों बेफोरखौबो जोंनि बर' हारिया मिथिनो मोनो आरो जेरै मिथिंगानि माखासे समाव मा माबायदि बोथोर जायोब्ला जोंनि बोथोरा आबाद मावनायनि थाखाय माबायदि जागोन बेफोरखौबो जोंनि गेजेराव मिथिनो मोनो आरो दा बे बेजों लोगोसेनो जोंनि गेजेराव बर'फोरा संसार जानायाव न' लुनायाव जोङो इक'लजिनिजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो दं होननानै नोंथा बुंदों नोंगौ जिहेथु जोंनि न' लुनाय फारि खान्थियाव मिथिंगानिफ्रायनो जोङो गासैबो मुवा बेसादखौ बुथुमनानै जोङो आबुं न'नि महर होनाय जायो बेखौनो जों मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि हाबा हुखा बायदिसिनायाव नांनाय मुवाफोर जेरै सानद्रि, संग्राय, नांगोल, बावखा, हासिनि बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मोनसे गोनांथार मुवा गाम्बारि खामफ्लाय जों बे गाम्बारि खामफ्लायखौबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनाय जायो बे गाम्बारि खामफ्लायखौ जोङो गोबां सम बर'फोरनि माखासे आसार खान्थियाव गोनांथार जेरै बर'फोरनि हाबायाव बर' नि मानसि थैनायाव बावनायाव बेबायदिनो गोबां खामानियाव जोंनो गाम्बारि खामफ्लायखौ गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो जोङो गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय माखासे नांगौ जानाय मुवाफोर जादफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आरो दा बेखिनिखौनो मिथियो दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानबावो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबायदि होनदों गाम्बारि खौ जोङो बर'फोरनि हाबा आसार खान्थि आरो दोरोङारि खान्थियाव बाहायो बेबायदिनो जोङो बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय जा मुवा बेसाद मोनदों जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों मैगं जानाय मा मा जानायनि गेजेरजों माखासे लोमजानाया हामो बेबायदिनो बेफोर दोरोङारि गियानफोरखौ जोङो गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्राय सोलोंना लाबोनानै बिसोरनिफ्राय मोनसे फिरिनिफ्राय मोनसे फिरि बारबोनानै जोङो बेखौहाय मोनसे इयुन जोलैनो होलां हानाय बायदियै सोलोंनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो सुबुं समाजावहाय संसार जानायाव जेब्लानिफ्राय जोङो ज' ज' थानानै रायजो जाबोदोंमोन एब्ला मिथिंगायाव हाग्रा बंग्रा दाननानै ज' ज'यै रायजो जाबोनो रोदोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोङो माखासे बे सोरबिथिङाव थानाय मुवाफोर एबा इक'लजियाव थानाय जा मिथिंगा आबहावायाव थानाय जिब जुनारफोरजों आरो बिफां लाइफां बायदिफोरजों गोथौ सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बे बायदिनो बिफां लाइफां होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो गय आरो फाथै बेफोरावबो जोङो इक'लजि हाबनानै थानाय। जों नुनो मोनो मानोना गय फाथै गैयालासिनो माखासे जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि हारिमु हारिमु आरो फुजा होनाय नेमखान्थि बायदि फुजा फोरबो फालिथाय बायदियावनो जोङो गय फाथै गैयालासिनो मोनसे हाबाया जाफुङा आरो मोनसे हाबाङा जाफुङा बिदिनो जानायनि बेलायावबो जों गय फाथै गैयाबोला जोङो आलासिफोर फुजिनाय बायदि मोना होननानै जोङो साननानै लानांगोन। मानोना गय फाथै बाहायनाया जोंनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो दं होननानै आं सानो बेबायदिनि गेजेरजोंबो इक'ल'जिनि बाहायनाय हिसाबै जोङो गय फाथैखौ बिनि थाखायनो जोङो न'नि जे गय बिफां आरो गय बिफांनि गेजेराव गय बिफांनि सायाव माबायावनो जोङो फाथैखौ गायनानै होफानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि न'आवहाय गय फाथै थानायखौ नुनो मोननाय जायो बर' फोरनि बेलायावल' नङा। गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो बे गय फाथैया गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना बिसोरबो फुजायानो होन हाबायानो होन जेरै फुजा होनाय हाबा होनाय बायदि बायदि खामानि बेफोरावबो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो गय फाथैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जोङो इक'ल'जिखौ इक'ल'जिनि हाबनानै थानायखौ नुनो मोनदों आरो सुबुं मुलि बाहायनायावहाय जोङो गोथौसिनै बर'फोरनियावहाय इक'ल'जि हाबनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो जेरै हमनानै ला गगा मोनोब्ला जोङो बेरे बिजों लोगोसे थुलुसि बिलाइ हाइजें बिदिनो बानलु बिदै फुदुंनानै लोंनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बिदिनो जेब्ला जोङो मोनसे बाथ्राखौबो जोङो । हमनानै लानो हायो जोङो जेब्ला बैसागु बोथोरावहाय जेब्ला जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै जायो बैफोर मैगं थाइगं खांनानै जानायनि गेजेरजोंबो जों जोंनि लोमजानायफोरखौ गायो होननानै जोंनि बर' सुबुं फोरा फोथायनानै सेजौ सेनि बारा मैगं थाइगं खानानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो सुबुं मुलि बाहायनायावहाय जोङो बुंबावनो थाङोब्ला माखासे बिगुरनि बेमार आरो गुन थें बायनाय गनजों मोदै गनाय बेफोराव फुल दावै होननाय जायो मेगन मोदै गनायाव आरो माखासे लोमजानाय साजानाय उदै सानायाव जों सफारि बिलाइ बायदि जानायनि गेजेरजों जोङो दोरोङारि इक'ल'जि एबा सोरबि बिथिंखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो सोरबिथिंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि न' लुनाय नोंथाङा दहाय होनलांनाय बायदि न' लुनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां मानोना जोङो न' लुनायखौ गोदोनि दिनाव बिफां लाइफांनि गेजेरजों बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावसो जोङो सिमेन्ट, इटा आरि होननानै बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बिफां लाइफांनि बानायनायनि गेजेरजों जों जोंनि सोरबिथिंखौहाय लाखिनानै दोननाय बेखौ गोदोनि जुगाव नुदोंमोन नाथाय आथिखालनि नुगाव एसे बिसोरखौबो स्लाइदै गोमालांनायखौ नुनो मोननायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बिनि सायाव मा होननानै सानो?
औ नंगौ आथिखालाव जोङो बैफोर इक'ल'जिनि सायाव सोनानै थानायखौ जोङो गोबांखौनो बावगारनानै थांनाय बा गोमानानै लानायखौ जों नुनो मोनदों माने आथिखालनि सुबुङा बेफोरनि सायाव जोङो सोनारालासिनो जोङो गुबुन राहा लामालाखौसो लानाय नु मोनदों। जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ नांनाय मुवा बेसाद जेरै सान्द्रि संग्राय बायदिफोरखौ जोङो बैफोर औवाफोरनिफ्राय बा रायदोंफोरनिफ्राय दिहुना लासिनो प्लास्टिकनिफ्राय दिहुननाय जोङो गोबां नुनो मोनदों दा औवाजों बाहायनाय मुवा बेसाद बाहायनायनि अनगायै जोङो प्लास्टिकखौसो बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हाग्रानि बायदिसि लोमजानाय साजानायाव जे जोङो मुलिफोर नांगौ बेैफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय बुथुमालासिनो आथिखालाव जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय दानि गोदान मुगानि केमिकेल लगायनाय मुलिफोरखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोन्दों दा बेबायदि समाव जोङो खायफा समाव जोङो देहायाव एफेक्ट जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो दा जोङो गोदोनि समाव जोङो गासैबो सुबुङानो इक'लजिकेलनि सायाव सोनारनानै गावसोरनि थांना थानायनि राहाखौ गोरलैयैनो सोरजिनानै लादोंमोन आरो लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो मिथिंगानि मोननाय मुलिफोरखौनो बाहायबोदोंमोन आरो देहायाव गाज्रि खैफोद बा देहायाव माखासे साइड इफेक्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय आथिखालाव गुबुन जायगायाव मेडिकेलाव मोननाय माखासे मुलिफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव साइड एफेक्ट जानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों दा बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो गोबाङानो इक'लजिकेनि सायाव सोनारनायखौ जोङो नागारनायखौ जों नुनो मोनदों दा बावगार दा गोबाङानो बावगारबाय आरो आथिखालनि गोदान गोदान जोलैयाथ' जोङो आबुङै बावगारबाय होननानैनो जों नुनो मोनो नाथाय जोङो
गोदोनि आबै आबौमोनखौ दासिमबो सोङोब्ला बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनो जे मिथिंगानिफ्रायनो गासै मुवा बेसाद जानाय लोंनाय गासैखौबो बुथुमनानै लायोमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'फोरा जानायाव गोदो थाव थावनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन थावनि बाहायालासेनो जोङो बर'फोरा गुबैयै खारैखौनो जानायनि आदार महरै बाहायनाय जायोमोन।